हेल' नोंथां हेल' हेलौ नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
जे नोंथाङा दा ओरैनो फ्रि दंब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
औ औ जेनेबा जोंनिया जोंनि जिउ खांनाय राहा लामा जोंनियाथ' जों जखांनाय गोबां रोखोमै जोङो जिउ खांनायखौ नुनो मोन्दों। सोरबाबा आबाद मावना सोरबाबा साख्रि मावनानै सोरबा बा जेनेबा फार्म खुलिनानै बिदि गोबां जिउ खांनायनि गोबां राहा लामोन बेफोरनि गेजेरावनो मोनसे नोंथाङा जेरै जिउ खांनाय राहा लामानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय?
औ जिउ खुंनाय राहा जिउ खुंनायनि राहा लामा होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि जिउ खुंनायनि राहा लामाफोर मोनो जेरै सि दानानै जिउ खुंनायनि राहा लामा लानाय बा दाउ अमा फिसिनाय बा सोरबा सोरखारि साख्रि नि मावनाय बेफोरबायादिनो गोबां दं
औ नंगौ
बेनि गेजेरावनो आं दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंनायनि राहा लामानि सोमोन्दै एसे बुंनि
औ फोरमायलाय नोंथां
दाउ अमा लानानै जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ माबोरै लानो हायो होनना। अब्ला जोङो गिदिर गिदिर फार्म अमा फार्म बा बोरमा फार्म बेफोरबायदि खालाम होननानै जोङो फिसा फिसा बे बायनानै दाउफोरखौ मोजाङै आदार होनानै बेखौ जों गेदेर गेदेर खालामनानै जोङो बेखौ फानहरनो हायो आरो गोबां बिबांनि ला जों बेखौ फानहरनानै मोजां आदार होनानै बेखौ फानहरबाय थायोब्ला जों बेनिफाय मुलाम्फा जानो हायो बेजोंनो जोङो जुदि मोजां जाङै बिजनेसखौ मावोब्ला बेखौ जों जिउ खुंनायनि राहा लामा हिसाबै साननानै लानो हायो नोंथां। बेबायदिनोहाय आरो जोंहा गोबां दंबावो जोंनि बे गामि ओ नसोलनि सुबुंफोराथ' जिउ खुंनायनि गिबि राहा लामा होनना बुङोब्ला आबाद। जों आबाद मावना आबाद मावनानैबो गाहाय जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामा होननानै बुंनो हायो। जेरै सा बिलाइ आबाद बा माइ आबाद बेबायदिनो मैगं थाइगंनि आबाद बेखौबो जोङो मावनानै जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै लानो हायो। जेरै जों दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावो बेबायदिनो जेब्ला दैज्लां बोथोरा थाङो अब्ला जों मेसें बोथोरावबो बेसर लिसि गम बेफोर बायदिनि आबाद मावनानै बा मैगं थाइगं मावनानै मोजां बेफार फालांगि खालामनानै बेजोंबो जिउखौ जों जिउ खुंनो हायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां
नोंथांआबो एसे फोरमायना होलाय।
औ जेनेबा जोङो नोंथां औ जों फार्म बानो हायो आबाद मावनो हायो दानाय लुनाय बेनिफायबो खायफायाथ' जोंनिया गासैबो समान नङा नालाय खायफाया जोंनिया साख्रि मावनानै न'खर जायो खायफाबा जेनेबा कम्पानि बा दखानफोर खुलिनानै बिराद कम्पानिफोरावबो खामानि मावनो थाहैनानै न'खरखौ सालायो न'खर सालायनो थाखाय जोङो गोबां मामोन गोबां राहा लामा दं न'खर सालायलांनो थाखाय। जेरै जोंना बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' आइजोफोरा जौ खावनानैबो खायफा नखर सामलायो नङा होमबा।
औ थारैनो नोंथां।
औ जेनेबा जौ खावनानै न'खरखौ सालायो जेरै जौफोरखौ जोङो न'आव साव नायखौ जोंनिखौ गोबां बा सोरबा बे बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बायनानै लांफैयो। जायखौ बिसोरो गोबां गोजान गोजान जायगायाव फानहैयो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानाय लुनायखौबो बिदिनो जोंनि बायख'ना लांफै मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंङो‌ थाखाय जोंङो जेरै आबाद आबादानो जों मानसिफोरनि गोबां मानसिनिनो गुबै खांनायनि राहा आरोना जेरै बुंनो थांब्ला जोंङो सोरबाबा जोङो सोरबाबा न'खराव नुयो जेरै फिथाइ सामथाइनि गो बां गिदिर गिदिर बागान खुलिनाय बिफां लाइफांनि आरो गोबां गोदो दाम गोसा बिफां लाइफांखौ गायनाय आरो बेनि अनगायैबो जोंना जेरै नोंथाङा बुंबोबाय फार्म बानायनाय औ जेरै जोंनिया फार्म बानायनायावबो गोबां मुलाम्फा दं। जेरै जोङो दा जोंनियावथ' जोङो गिबियाव जोंङो खेबसेयैनोथ' जोंङो फार्मखौ बानायलांनो हाया नालाय फेदेरलांनो हाया जेनेब बा जों गिबियावनो जेनेबा अमा फार्म बानायनोबा जोंङो गिबियावनो अमा मासे नांग्रोगोन जोंनो मासेखौ जोंङो फिसिनानै बेखौ फिसा आजाय होनानै बेनिफ्राय बारायलांङोब्ला जों आरोबाव जेनेबा फैसा फैसाफोरा जोंनियाव थायोब्ला आखायाव जोंङो आरो लायबावलायनानै बिदिनो जों लासै लासै बारायलनानै बेफोरखौ फाननानैबो गोबां रां मोनो आरोना मानो होनब्ला जोंनिया दा नै जोंङो अमा मासे फिसाफोर जों बाजार हाथाय बाजारफोराव बायनो थांङोब्ला जोंनिया गोबां मुलाम्फा मोनो नंङा गोबां रां लायो नंङा होमबा? जायखौ फोनानै मानसिफोरा गोबां रां मोनो, जेरै जों बुंनो थांङोब्ला थाम रोजा ब्रै रोजा दानायाथ' बा रोजाायालागै जोंनि अमा फिसानि दामखौ सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ थारैनो नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां आरोबाव राहा लामा दंबावो। जेरै जोंङो दखान होनानैबो जानो हायो। जेनेबा गला दखान होनानैबो जों जानो हायो। औ बेनि अनगायैबो जोंहा जेनेबा जों सकफोराव जेनेबा मैगं थाइगंनि दखान होनानैबो जानो हायो। औ बिदिनो आरो ना। नोंथांनावबो माबाफोर रोंगौथि दंबावो नामा बिदि जिउ खांनायनि सायाव?
जिउ खुंनायनि सायाव होननानै बुंङोब्लाथ' नोंथां दा जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि बर' आइजो फोराबो दानिया जिउ खुंनायनि राहामा राहा लामा नागिरना लानायाव रावबो फावसायनानै थाला बेखौ जों नुनो मोनदों गोबां आइजोफोरानो नो सि दानानै बेखौ बाजाराव बा गलायाव फानहरनानैबो रां खामायनो हायो आरो गोबां जेरै दाउ ब्रयलार दन्नाय दाउ लकेल दान्नाय बा ना दान्नाय बेफोरबादियाव जोंनि आइजोफोरा फावसायनानै थाला बाजारफोराव बायदि नि आरो मैगं थाइगं जेरै बर'नि मैगं दिंखिया माना मुनि हेलांसि बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौबो खानानै जेरै टाउन सोहोरावबो जों जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय बायखांना लांनानै टाउन सोहोरावबो फानहैनानै जेनेबा जिउ खुंनायनि राहा लामा लानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
बेबायदिनोहाय गोबां दंङ जेरै न'खर लायनो थाखाय न'खर सुंथानो थाखाय बा
औ
सोरनियावबा दाथ' माइ गायनाय सिजेन बेफोरावबो माइ गांनानै जा एसे रां मोनो बा खुथिया फुना रां मोनो बेजोंबो न'खर सलायनाय खौ जों जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनदों।
नोंगौ नोंगौ।
आरो जोमाय सावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमहालागै दं जेरै माफोराव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरा दासिमबो जा हायो जौ जौ सावनानै बेजों जा खर सा मोनो बेजों न'खर सोलायनायखौ जों दासिमहालागैबो नुनो मोनदों।
नोंगौ।
बेबायदिनोहाय गोबां दं नोंथांङाबो हायोब्ला एसे बुजायना होबावलाय।
औ नोंथाङाबो जेरै बुंबाय हाजिरा थिखा मावनाय बेफोरबो जोंनिया हाजिरा मावनानैबो गोबां मानसिया न'खर सालिनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि गामि ओनसोल जेनबा दा दैज्लां बोथोर जोंनिया आलि दाननाय आलि होनाय खोथिया फुनाय बेनि अनगायैबो बायदिसिना जेनेबा जोङो बागानफोराव हाग्रा बासिनाय माइफोराव हाग्रा बासिनाय माइ हानाय बेफोरदि गोबां मानसियानो बेफोरदि हाजिराखौ हाजिरा खामला मावनानैबो जोंनि न'खरखौ सुंथों जेनेबा गासैयाबो आबाद मावनो थाखाय हा गैयाबो जानो हागौ सोरबाबा बेफोरनियाव हा हा गैयि हा गोनांनियाव हाजिरा मावहैनाय आरो बेनि अनगायैबो हाजिरा मावहैनायनि अनगायैबो जोंनिया गोबां राहा लामा दं जेनेबा जोंनिया दा जेनेबा जों गामि ओनसोलाव खामानि मोनोब्ला जोंनिया जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा नोगोर सहराव थांनानै जेनेबा दारिमिन कम्पानि बेफोरावो खामानि मावहैयो। बेफोरनि जेनफोरनि खामानिनि बेथन मोननायजों बिसोरो बेफोर रांखौ न'आव दैथायहरो जायजों न'खरखौ सोलायो सलिहैयो आरोना। बिदिनो आरोना जोंनिया जिउ खुंनायनि गोबां राहा लामा दं जोङो जेनेबा जेखेवबो जों ओरैनो थायाब्लानो जोङो आरामसे जोंनिया न'खरखौ सा गोबां जेनेबा जेनेबा जों हायोब्ला न' फोरबो माबा माबि जेने बानायना लानो हायो जेरै जोङो न'फोरावबो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ गायनानै बेफोरखौबो फानहरनो हायो जौ सेरेबबो फानहरनो हायो सिब नोंथाङाबो बुंबोखाबाय जेरै सि दानानैबो फानहरनो हायो जोङो। जोंनिया बर' सुबुंफोरा गोबां रोखोम जोंनिया बर' सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि न'खौ सोलायनो हायो नङा होमबा?
औ थारैनो सैथो।
गोबां राहा लामा दं जोंनिया। जों खालि जाय खामानिखौ मावो बेखौ जों गोसो होना मावोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो आरोना। जों जेनेबा जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला जोङो बिगा बिगा दा माइ गायब्लाबो जोङो माइआवबो गोबां मुलाम्फा नङा होमबा जों औ जेनेबा जोंसे माइआबोथ' गोबां रोखोमनि दं जेरै माइब्रा जोसा इनिफ्राय जोंनिया बेफोर गोबां रोखोमनि माइ दं। बेफोर माइ लाना माइ जोंनिया दा बेसेनाबो बुरजा जायो जेरै जों दा जोङो दा माइब्रा माइफोरखौ जोङो बाजारफोराव बायनो थाङोबा बेफोर एसे मनावनो मा होनो जिबाजौ बेफोरबायदि लायो आरोना बे बेफोरबायदि जोङो जि मन गाहाम फाननो हाबाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो जों बा बेखौबो जेनेबा जों जानाय सानफ्रोमबो जानाय माइरं बेफोरखौबो दानाया जोङो गला दखानफ्राव बायनांगौ जायो। बेफोरजों बेफोर माइरंफोरखौ फाननानैबो रां मोननो हायो। बिदिनो आरोना जों बायदि रोखोम रोखोमै जिउखौ खुंनो हायो जोंना औ बिदिनो नोंथाङाबो गोबां मोजाङै फोरमायलांबाय नोंथांनि फोरमायनायखौबो आं जोबोद मोजां मोनबाय जेनेबा जोङो बायदि रोखोमै जेरै सि दानाय फार्म खुलिनाय। आरो जेरै जोंनियाथ' गासैबो साख्रियाव साख्रि मावजोबा नालाय। खाफा खानै न'खरनि मानसिफोरा जेनेबा साख्रि मावनानै बेथनजों साख्रिनि बेथन जों नखरखौ सालाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनिफ्रायबो जोबोद मोजाङै नोंथांनि फोरमायनायखौ गोजोननाय मोनबाय। जोंनिया दा समावबो थौबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों।